हेल' औ आं नै ओरैनो दङ नोंलाय मा खालामदों?
दङ आब' आंबो बिदिनो जिरायनानै दङ।
जिरायनानै दङ न' मोजां खबरा?
मोजां आब' मोजाङानो दं दासान्दि।
औ मोजाङानो न' औ आंहाबो मोजाङानो।
औ।
ओ दायो जेनेबा नोंसिनिथिं माबायदि सोलिबाय थादों?
आब' औ आब' एथिंथ' मोजाङानो जानाय- लोंनायफ्रा जेरै गोदोनिफ्रायनो जेरै- बेबायदि बर'फोरा जाबोदों बेबायदिनो जायो आरो। संनाय खावनायफोरा औ। आब' मोननिथिं मोजाङानो?
जोंनिथिंबो बिदिनो सिगां जेरैबायदि जाबोबाय थादों बेबायदिनो दासिमहालागै जाबोबाय थायो। बा खारै जानाय बेफोरबायदि जायो।
औ।
ओ नाफोरखौबो मेनानै जायो जोंथिंजाय दिनैसिमबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। नोंसोरनिथिं माबोरै सोलिदों बेफोर बायदि जानाय-लोंनायफोरा?
बेबायदिनो आब' मोजाङानो ओ जेनेबा अनला खारैफोरखौ' थावजों जानाय खारैजों जानाय
नंगौ औ।
आरो आब' मोननिथिं मैथा खारि माबादि सङो माने
जोंथिं, जोंथिं मैथा खारैखौबो बिदिनो ओ जेनेबा मैथाखौ होनानै खारै होनानै जायो। किसुमाना दालिफोरजोंबो जायो बिदिनो नाफोरजों खारै होनानैबो जायो। बाराद्राय गोखै होनानै माने गोदो-गोदायनिफ्रायनो थादों आरो दिनैसिम बेफोरबायदिनो।
नंगौ जोंनिथिंथ' बेबायदि ओ खारै होना जाया आरो।
नंगौ।
औ माबा गोखैखौनो जायो ना होनानै जायो, नाफाम होनानै जायो।
औ।
खारैजों जाया आरो?
बेयाव बे जोंनि बे ओनसोलावथ' जों फ्राय माने खारैजों जानायखौनो नुनो मोनो। बांद्राय गोखै होननानै माने खारै होगोन, ओमफ्राय नाफोरजों जायोबा बाराद्राय गोखै जादों होननानै खारैखौ होनानै जायो। बेफोरबायदिनो आरो। अनला अनला अनला ओंख्रिखौबो खारै होनायजों लोगोसे बिथिंजाय खारै होआलासिनो माने बिलाथिफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो।
नंगौ आब'।
सोरथिंबो जायो ना बेफोरबायदि
नंगौ आब'। जोंनिथिंबो जायो बेबादिनो। खारै आरो मेवा जों गो खैजों जायो। बेयाव खारदै होआ आरो
खा मेवाय जाबा खारै होआ नामा?
होआ आब'। बेयाव मेवाइ होनानै ना होयो गुबुन गु बुन ना जेरै गोरै ना बाय दि ना होयो आरो
नंगौ। जोंथिं आरो बिथिं खारैबो होयो। जोंथिंजाय माबा ओ औवा मेवाइजों जाबाबो बिदिनो खारै होनानै जायो। माने फ्राय माने बे ओनसोलाव फ्राय खारैनि बाहायथिया माने बहुत दङ' आरो
नंगौ आब'।
खारै होबा गोथाव मोनो मिलौवो होननानै माने खारैफोरबो जायो। थावजोंबो जायो। आं माने ओ नुनो मोनदों आरो बे ओनसोलाव। खायसे खायसेफोरखौ थावजोंबो जानाय खारैजोंबो जानाय खिन्थु बेनि मानसिफ्रा मा सानो? माने खारैजों जाबा गोथावसिन जायो होननानै बिसोर माने खारैखौ बारा बाहायो आरो
नंगौ आब'।
नोंसिनिथिं बेफोर बादि सोलियो ना? देहानि देहानि थाखायबो मोजां होननानै सानो बि सोरो। जेनेबा गेस जाया बायदि बायदि।
आरो जेनेबा बेबादि खारदैखोनो जायो आरो ना ओनसोलाव
औ औ ओ माने बर'नि अरिजिनेल ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जेरै सबायानो जा अनलायानो जा मैथाजों नायानो जा बेफोराव माने फ्राय खारैनि बाहायथिखौ आं नुनो मोनो आरो बे ओनसोलावहाय।
नंगौ आब'।
नोंसोरनिथिंबो बेफोरबायदिनो जायोना ना नोंसोरनिथिं खारैनि बाहायनाया एसे खम नामा?
खारैनि बाहायनाया खम होनोब्ला एसे खमानो दे आब'। प्राय एवनायफोरखौनो जायो आरो एवनाय
नंगौ नंगौ बिथिं दालिखौबो खारैजों जानाय नुनो मोनो जों।
दालिखौ जायो आब' खारैजों जायो बेयाव बे मैया मेवा मेवा थांखौ औवा मेवा गोथांखौ ओ फिसा फिसा हानानै होयो आरो दालि दालि खारैजों औ माने मेवानि ओ सिजोना फैब्ला आरो फैबोला बे बादिनो जायो आरो। ओ
नोगौ बिथिंबो जायो दालिखौ बारो' दालि आरो मेवा होनानै खारैजोंबो जायो किसुमाना खारै होयालासिनोबो जायो।
थावजोंबो जायो दाना आब'
थावजोंबो जायो औ थावजोंबो जायो।
औ
फ्रा बांसि-बांसिन माने खारैखौनो मोजां मोनो आरो।
औ नंगौ आब'
बाखि नोंसिनि थिंजाय ना मे‌ नायफोरखौ जायोना जाया? ना फिसा फिसा जेरै गुरहैबा ना मोनो जे बेफोरखौ मेनानै जायो बायदिसिना होनानै बेफोरबायदि जायोना जाया नोंसिनिथिं
नंगौ आब' जायो माने गुरनानै हांङो जोंनि ओ आइजोफोरा बर' आइजोफोरा माने फुंङावनो बा बेलासियाव हांनानै दै माबा एसे उम मोजां दै थानायाव गुरनानै लाबोयो आरो फिसा फिसाखौ थालिर बिलाइयाव मेना नै जायो। मोजां नांङो पियास फानलु होनानै संख्रि
आरैनो बेफोर मेंनाय मेंनायफोरा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय खिन्थु जों जे बेफोरखौ दासिमबो लाखिबाय थानो हादों बेबो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो नंङा होमबा?
नंगौ आब' नंगौ मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय। आरो जों बेफोरखौ इयुननि थाखायबो लाखिनो हानाया मोजां जागोन आब'
मोजां औ आरो बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां
गौ नंगौ।
बेफोरबायदि जेनेबा थाव होआलासिनो आजिखालि थाव होनानै जायोबा बहुत जानायखौ नुनो मोनो। बेमार आजार खिसुमान फैयो गेस जानाय मा जानाय जों बुहुत खोनानो मोनो। खिन्थु बेफोरबायदि माने थाव होआलासिनो जोङो माने मिथिंगानि जि बुस्थु मोननाय बेफोर खौ जाहाथे बेफोर थालिर बिलाइयाव जायोबा जोङो देहानि थाखायबो मोजां होननानै जों खोनायो ना खोनायो खोनायो। बेनिफ्राय नंगौ बेनिफ्राय बेफोराव जाबा आरो किसुमान माने देहानि थाखायबो मोजां। माने गासै थिनि फारसे बे जों मोजां जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदि बाहायथिखौ जाहाथे जों लाखिबाय थानो हायो जों लाखिबाय थानो नाजागोन जोंबो नाजानो नांगोन आरो गासैबो नङा होबा?
नंगौ आब'। आरो माने बेफोरखौ जायोब्ला खारैनि गोबां बेब'हार खालामब्ला डक्टरखानाय एबा फाहामसालियाव हांनायनि एसेबां गोनांथि जाया आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो थार बाथ्राखौनो बुंदो नोङो।
नंगौ आब' मोजां बेफोरखौ लाखिनो हानाया जोंनि थाखायनो मोजां जागोन आ
मोजां मोजां मोजां मोजां। आरो जोंनि हारिनि सिनायथियाबो थागोन बेयाव नंगौना नङा?
नंगौ आब'।
दा गासैबो हारिनि सुबुंफ्रानो बेफोरबायदि जायाबो जानो हागौ बाट जों जे जोंनि हारिमु जोंनि दोरोङारि बेफोरबायदिखौ जों दिनैसिमबो लाखिबाय थानो हादों बेनो जोंनि माने जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो। जाहाथे जों गावखौनो सिनायथि होनो हादों जों बेफोरबायदि जाबोदों आरो जाबाय थादों आरो जाबाय जालांबाय थागोन।
औ नंगौ आब'।
नंगौ ना?
नंगौ आब'।
बाखि थास'फोरखौ जायोना जाया नों सिनथिं?
थास' जायो आब'। माने गोरलै गोरलैफोर खौ खानानै जायो। बेहुद ना गोरानजों, ना गोथांजों जायो आरो गोखैयैनो। आब'मोननि थिं बैग्रि बिलाथि जों जायोनो जाया गोखैनो?
बैग्रि बिलाइ
बैग्रि बैग्रिजों बैग्रि फिथाइ।
अ आं बे जायगायावहाय जों आं माने बेफोरबायदि जानायखौ नुफेराखै दिनैसिमहालागै बैग्रिजों ओंख्रि जानाय बा बैग्रिखौ माबा माने ओंख्रि हिसाबै जानाय आं नुफेराखै बेयावहाय जाफेराखैबो माने।
नंगौ आब' माने जोंनि थिं जोंनि बे ओनसोलाव जायो आब' बिलाथि जों। बोजायो गोखैनो आरो ना गोरान आरो बैगिरिखौ होना फिसा फिसा हानानै जायो आरो।
नंगौ माने ओंख्रि महरै जायो आरो बे नंगौ। अ माने थास' थास'जोंहाय बैग्रिखौ होनानै जायो आरो न'।
औ आब' नंगौ आब'।
गोखै गोखै माने औ नं गौ।
नंगौ थास'खौ होनानै माने बैगिरिखौ फिसा फिसा हाबाय संख्रि बानलु होबाय। बेनि उनाव ना गोरान बा ना गोथां नाफाम नोंथांनि ओ मथे होनानै जायो आरो
नाब' नंगौ नामा। माने गोखै गो खै महरै बाहायबाय आरो बेखो बिलाथि हिसाबै बाहायनाय बायदि जाबाय आरो गोखै मोनसे गोखै बानायनो थाखाय बेखौ होबाय आरो।
नंगौ आब' जुदि गोखै नंगौ आब' माने गोखै जायाब्ला खारदै होब्ला एसे मोजां आरो गोखै जाया एसेबां।
नोंगौ नोंगौ।
ब'। ओनसोलाव
औ नंगौ दे थारैनो मोजां जोबोद मोजां। दोनैबो नोंनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो मोनबाय माबा मोनसे मिथिनो मोनबाय जे बैग्रिखौबो एसे माने गोखै हिसाबै बाहायनो हायो। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेफोरबायदि फोरमायथिखौ होनायनि थाखाय।
नंगौ आब'। आब' मोननिथिंथ' जाया होमबा ना?
जोंथिं बेबायदि बाहायनाय खौ आं नुनो मोनाखै आं जानोबो मोनाखै जुदि खायसे जानानै जादोंबाबो आं बेखौ बुंनो हालिया आरो माने होनबा आं नुफेराखै माने बेखो जानाय। औ नोंगौ।
दि जानायाबो मालाय देहानि खारनो
मोजां मोजां जोबोद मोजां मोजां मोजांनि बाथ्रा।
फ्राय जाजायो आरो। गामियाव थानानै बेबादिनो जायो आरो।
औ औ मानामुनि बेफोरखौ जायोना गोखा गोखै बैसागुफोरावहाय? मानामुनि गोखा गोखै बायदिसिना बायदिसिना जायो न? जोंथिंबो जायो बारु बे बिथिंजाय। फुंखा बेफोरखौ बाहायनाय दंना नोंसिनिथिंजाय? बेफोरखौ बाहाय जायोना
बाहायो आब' गोबां ओंख्रि बेबादिनो बाहायो आरो मैगं थाइगं
नंगौ अमा बेदरफोरजों फुंखा नंगौ
जायो आब'
जायो
बेबादि जानायनो मोजां आरो ना आब'
औ मोजां बेफोरबायदि जानायानो मोजां आजिखालि सोलायलांदोंसै किसुमान जानायफोरावहाय
नंगौ आब' मुलि होनाय हासार होनाय बेबादि गोबां जागासिनो ना?
नंगौ नंगौ नंगौ।
जानाया मोजां आरो
नंगौ अर्गेनिक बुस्थु बुथुमनानै जानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां गासैनिबो थाखाय मोजां। आरो किसुमान बेमार आजाराबो मोजां जायो बेफोर
नंगौ आब'।
औ।
बेबादिनो जाबाय थाब्ला जोंनि देहानि खारोनै आरो उन जोलैनि थाखायबो
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो थारैनो। जागोन बिदिबा न' दोनथ'नोसै।
औ जागोन आब'।
औ दे।